खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों अब्ला
अ नोंथां आ नोंथाङा मानोबाफोर आंनियाव कल खालामदोंमोन नामा?
अ माने आं नोंथांनावहाय ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जे जों ओ जों दायो दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय नोंथांनाव आं कल खालामनाय जादोंमोन आं अब्ला नोंथाङा सम सम दंना गैया
सम दं नोंथा आ सावरायनो हागोन
औ अब्ला नोंथाङा दा नोंथाङा दिनैसिमथ' गोबां जायगायावहाय दावबायहैबाय जानांगौ अब्ला नोंथाङा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थानो हागोन नामा
अ नोंथां ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला आं एसेबां आ दाब दाब जायगाफ्रावबो एसेबां मानि थाङाखै फ्राय आं हायोब्लाबो दासिम मोनबा मोनबा जायगाफ्राव गिदिंबाय आरोफ्रायफ्राय बेनिफ्राय मोननाय एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांनो बे दावबायनायनि गेजेरजों मोननाय एक्स नोंथांनो ओ फोरमायनो होननानै सानो? ओ‌ दाउ दावबायनाया ओ जों सुबुं माहारिबा जों मानसिफोरनि थाखाय ओ गिद धिरूम दै बा बोराय बुरै गासैनिबो थाखाय गोनांथार आयदा बा आ गोनांथार आयदा होननानै ओ बुंनो हायो बा सानजायो ओ
औ
दावबायनायनि गेजेरजों जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे आ बा गावनि जायगानिफ्राय गुबुन हादरसा बा हादरमा आ बैफोरबायदि जायगायाव दावबायहैनानै आ बैफोरबायदि गावनि ओनसोलाव नुनाय आ मिथिंगानि नुथाय बा‌ ओ आबाद मावनानै जानाय बैफोरबायदि आ नुथफोरखौ ओ नु ओ नुनानै बा नुनायनि अनगायैबो गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोङो बै जायगानि सुबुंफोरनि ओ जिउ खांनाय राहा बा आ बै जायगानि मिथिंगानि नुथाइ बा बै जायगानि सुबुंफोरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय ओ बेफार फालांगि ओ बायदिसिना ना आ बायदिसिना थासारिफोरखौ ओ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ गोबां ओ गोसोखौ गोजोननाय मोनो ओ गोसो सिङाव माबाफोर गोजोननाय ओ दुखु बा गोजोननाय गैयाब्ला जों दावबायनायनि गेजेरजों बैफोर जायगायाव थांनानै बैफोर नुथाइफोरखौ नुनानै जों गोसोखौ गोजोनगलाय होनो हायो होननानै आं सानो नोंथां आरो बेनिफ्राय जों गोबां आ सोलोंनांगौबा मिथिनो मोनो ओ बेखिनि नोंथां गोदोनि समाव नोंथां आ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला आ हान्थामेला राहा गैयिनि थाखाय सुबुं फ्रा आ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम आथिंजों हान्थिनानैब्लाबो ओ दावबायनो गोनां जायोमोन
औ
नाथाय आथिखालाव ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों ओ जोबोद गोरलै राहा जानानै फैबाय ओ बुंनो थाङोब्ला जों गोबां राहा बा गोबां हान्था मेलानि गेजेरजों जों दावबायनो हायो जेरै ओ हा लामा अख्रां लामा ओ रेल ला मा बैफोरबायदि ओ‌ दावबायग्रा बैफोरबायदि दावबायग्राफोरजों जों थाबैनो ओ बा गुसुं समनि गेजेरावनो जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायहैनो हायो होननानै आं सानो नोंथां आ दावबायनाय समाव गोबां रांनि आ रांनिबो गोनांथि जायो आरो आ‌‌ मोजां देहा बा मोजां गाननाय-जोमनाय आ बैफोरबायदि थासारि बा राहा थायोब्लासो जों आ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हायो बेखिनि नोंथां आ दावबायनायनि बागै नोंथाङाबो आ आंनिसिम गुवारै बेखेवथि बा फोरमायथि हरनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओम दावबायनाय होनोब्ला आंनि मथेब्ला ओम दाबसे दाबसे जायगायावहाय ओ लोगोफोरजों थांनाय बा नखरनि न'खरनि सुबुंफोरजों थांनाय
नंगौ नोंथां
ओ बे माने जे माने गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो ओमफ्राय लोगोफोरजोंबो माने गोसोफोरा माने एसे मिलायनायफोरा बांसिन जायो
नंगौ नोंथां
अब्ला बेखिनियानोसै
आ नोंथां ओ आथिखालाव आ गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनो थाखाय आ नोंथाङाबो बा नोंथाङाबो सोलोंथाइ लानाय हिसाबै बा सोलोंथाइ गोनां सुबुं हिसाबै आथिखालाव सुबुंफ्रा आ मा मा हान्था मेला राहाजों आ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायहैयो होननानै ओ मिथियो बा नुनो मोनो बेनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन।
औ उम गोदो गोदैब्लाथ' ओ सुबुंफोरा आथिंजों थाङोमोन बा साइकेलफोरजों थाङोमोन ओ नाथाय आथिखालावहाय दाबसे जायगायावहाय बेरायनो थांब्ला उम गारि मटरफोरजों थाङो बाइकफोरजों थाङो ओमफ्राय ट्रेनफोरजोंबो थांनो हायो
नोंगौ नोंथां
ओमफ्राय ओ जाहाजफोरजोंबो थांनो हायो
नंगौ नोंथां
ओमफ्राय आरो बहुत गोजान गोजान जायगायाव बा ओ गुबुन हादोरफोरावहाय थांनोब्ला एयारप्लेनजों थांनो हाया
नंगौ नोंथां
नोंथाङाब्लो बुंनो हागोन नामा जे आथिखालाव मा मा मा माजों बेलेग जायगायाव फाय दावबायहैनो हायो
अ नोंथां ओ जों फ्राय जोंनावहाय दावबायनाय होनो लोगो लोगो होनो गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो ओ बेनिखायनो जायहा मोजां फेसिलिट- तिबा आखाइयाव थाखा फैसा एभेलेबोल बिथांमोनहा ओ गिबियावनो देहाखौ बा ओ थाब सुंद' समनि गेजेरावनो दाबसे जायगायाव थाबै स सौहैनायनि थाखाय बा मोनहैनायनि थाखाय
औ
ओ फ्लाइट ओ बेखौ सेलेक्ट खालामो आरो गुबुन फारसेथिं ओ जायफ्रा खम बिबांनि बाजेट दावबायनायाव ओ बिथांमोनहा ट्रेन ओ ट्रेनजोंनो हान्थिनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं ओ ओनसोलनिनो खाथि खाला जायगा फोर ओ जायफोराव दसे सम ओ गोजोननाय लाहैनो ओ बैफोरबायदि जायगायाव दावबायनो थाखाय जों ओ बाइक बा खार ओ बा बैफोर खौबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे लैथो बा बिलो ओ बै बेफोरबायदि जायगायाव ओ दावबायनो थाङोब्ला जों ओ जाहाज नाव ओ बैफोरबायदिफोरखौ ओ हा हान्थामेलानि राहा हिसाबै बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। ओ दावबाय नायनि राहा हिसाबै ओ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समावबा ओ गोदोनि समनि दावबायारिफोर आरो आथिखालनि दावबायारि दावबायनाय ओ बेयाव गोबां फाराग नुनो मोनो नोंथां ओ गोदोनि गोदोनि समनि दावबायारिफ्रा आथिंजोंनो दावबायोमोन आरो गुबुन फारसेथिं ओ साइकेल आरो गुबुन फारसेथिं ओ मोसौ गारि बा गराय बा गाद' ओ बा मैदेर बैफोरबायदि हाग्रानि ओ जुनारफोरखौबो लानानै बा फिसिनानै दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगा बा ओनसोलाव ओ दावबायहैनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां ओ दावबायनायनि गेजेरजों ओ ओ सासे फरायसाया माबायदि ओ सोलोंथाइ लानो हायो नोंथाङा ओ बेनि बागै फोरमायनो हागोन ना
आंनि मथेब्लाथ' ओ सासे फरायसाया बे गुबुन जायगायाव थांनानै ओ ओ फैसाफोरखौहाय माबादि मेनेज खालामनो हायो ओ दावबायनाय समावहाय लोगोसे मा मा नेमखान्थिफोरखौहाय फालिनांगौ बेफोरबायदि खामानिफोरखौहाय मिथिनो हायो
नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ नोंथां ओ दावबायनाया सोलोंथां लानायाव गोनां ओ मानो होनोब्ला उन्दै उन्दै गथ'साफोर ओ जायफोर जायफोरखौ गथ'साफोरखौ ओ जों स्कुल बा कलेज लेभेल बा इउनिभार दिलिभेल ओ बै समाव मोनसे ओ जा दावबायनाय नुनो मोनो बा गथ'फोरखौ आ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ जों जयै ओ लांनानै दावबायहैनाय जायफोर गारजेन बा टिचार्स बेस सोरो लांनानै दावबायहैनाय नुनो मोनो बेनि गेजेरजों ओ गथ'बा गिदिरफ्रा बै जायगायाव नुनाय ओ मिथिंगानि समायना नुथाय आरो बेजों लोगोसे बै जायगानि सुबुंफ्रा मा मावनानै जायो बा मा द्रेस गानो बा ओ बैफोर आयदाखौ बा नुनानै बा लानानै ओ बायदिसिना उम आयदा बानायनानै जों ओ बा आयदा बानायनाय बा सोलों ओ सोलोंनाय ओ जों बेफोरखौ खौ नुनो मोनो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां दे